उम नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
गिबि गिबियावनो गोजोनजों सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां आंबो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय बे समाव आङो नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं माखासे गोनांथार बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन फोरमायलाय नोंथां मा बाथ्रामोन बियो
औ नोंथां नोंथाङा भारतनि हारिमायारि खौसेथिनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथांनो फोरमायनोसै नामा बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो जोंहा भारतनि हादरारि खौसेथि होनोब्ला जोंहा जोंखौनो जोबोद गोग्गानानै लानांगोन आरो नोंथां जोंहा भारत हादरावनो दुनियानि एबा बुहुमनि मादाव सबसे बांसिन मा मोनो बायदि रोखोमनि राव हारिमु सुबुं अनजिमाफोर थायो आरो नोंथां आ बुंनो थाङोब्ला जोंहा भारत हादोराव से रोजानिबो बांसिन बेलेग हारिनि सुबुंफोर थायो आरो बेबाय बिदिनो हारिजों लोगोसे जोंहा सेे रोजानिबो बांसिन राव रायज्लायो आरो नोंथां राव रायज्लायोबा बैसोरनि थानाय जानाय आदार बिसोरबो गासिबो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो नोंथां रोखोमथायनि ओंथिया जाबाय मोनसे हादर एबा समाजाव जयै थानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि सुबुंफोर हारिमु राव धोरोम आरो दोरोंफोरनि थाथाय आरो नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायलांसै जोंहा भारत हादराव थानानै जोंहा माबायदि रोखोमनि सुबुंफोर थायो आरो नोंथां जोंहा भारत हादराव गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रावफोर दं आरो नोंथां जोंहा बिदिनो लामानिफ्राय ससे ओंखारलांबानो से किल'मिटारसो थांबानो जोंनि राव हारिमु जानाय लोंनाय आदारफ्रा गासिबो सोलायजोबो आरो नोंथां बेबायदिनो ससे थाङोब्ला जोंहा गोबां रावफोर मा होनो खोनानो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो सुबुंफोराबो सुबुंफोरनि बिमा रावाबो गुबुन गुबुन जायो आरो नोंथां रावाबो जेरै सोलायो आरो जाय हादोरनि हारिमु आरो उनमोन्थायाइखौ जौगाहोयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा गोबां राव दंब्लाबो जोंनि रावा मोनसेयानो आरो मोनसे एबा मोननैल' नोंथां बेबायदिनो जोंहा रावखौ रायज्लायनानै मा खालामो गावजों गाव सोलायलायो आरो नोंथां जोंनि साननायफोरखौ जेरै जोंहा हिन्दी आरो इंराजि रायज्लायनानै जोंनि साननायफोरखौ फोरमायलायो आरो जों गावजों गाव बेबायदिनो जोंनि भारत हादराव गोबां रोखोमनि धोरोमफोर दङ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा हिन्दु इस्लाम ख्रिस्टियान सिख बुद्ध धोरोम बायदि रोखोमनि धोरोमखौ जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरा फालियो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा बायदि रोखोमनि धोरोम बायदि थाब्ला बो जोंहा खौसेयैनो मिलायलायनानै थायो आरो नोंथां जोंहा एना एनि गैया बेबायदिनो जोंहा हिन्दुफोरनि फुजा जायोब्ला जोंहा बैयाव थांनानै जोंहा रंजायो बेबायदिनो ख्रिस्टमास टाइम फैयोब्ला जोंहा बैयाव थांनानै जोंहा रंजायो आरो नोंथां बेबायदिनो बन्दबो होनो बन्द'बो मोनो बेनो जाबाय जोंनि भारत हादरनि मोनसे खौसेथिनि सिनखौनो बुंजागोन आरो नोंथां बिनि उनाव जोंनि भारत हादराव गोबां रोखोमनि सुबुंफोर थायो नालाय बेफोर सुबुंफोरनि थागारनायनि थाखायनो जोंनि मा हारिमुवाफोराबो एबा जोंनि दोरोङारि जानायफोराबो बा गाननाय जोमनायफोराबो जोंहा गोबां रोखोम रोखोमनि आलदा आलदा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोंहा बिबार बागानाव हाबोब्ला मा जायो बायदि रोखोमनि बिबार नुयो नङा होमबा समायना रमायना मोनसे बिबारखौनो नुयोब्ला जोंहा मा मो गोसोखौ मोजां मोना आरो नोंथां बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि आलादा आलादा बिबार नुयोब्ला जोंहा गोसोखौ मोजां नुयो आरो बिबार बागानखौबो नायनो समायना नुयो आरो बेनो जाबाय जोंनि ओ मोनसे भारत हादरनि मोनसे गोग्गाथाव ओ सिन एबा मा होनना बुंनाय जायो रं बिरं हा जोंनि हादर होननानै बुंनाय जायो आरो दा बे हारिमुवरारि धोनियानो हादरखौ रुजुनानै आरो जिउ गोनां खालामो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जेरै जोंहा गोबां रोखोमनि मा दङ धोरोमफोर दङ बेबायदिनो जोंहा बायदि रोखोमनि फोरबोफोरखौबो जोंहा रंजानो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा अक्ट'भर आरि फैयोब्ला जोंहा मा आ जोंहा दिवाली फालियो दिवालियाव गोबां रोखोमनि फुजा जायो बेबायदिनो जोंहा माखासे गेलेग्रा बुस्थुफोर फैयो नागरथला गाखोनो मोनो ब्रेक दडान्स नायनो मोनो बेफोरबायदियाव थांनानै बयबो धोरोमनि मानसिफ्रानो थांनानै रंजाहैनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा ख्रिसमास फैयोब्ला जोंहा बैसिनि सार्चआव थांनानै जोंहा माखासे जाग्राफोर मोनो जोंहा बैफोरखौ जानानै जोंहा रंजायो आरो नोंथां बेबायदि बेनो जोंनि हादरनि खौसेथिनि जोबोद गिदिर सिमा बुंनांगोन नोंथां नाथाय गुबुन हादरावथ' जो मोनसे मोननैल' धोरोम थायो नाथाय जोंनि भारत हादरावनो नांगौनि बारा गोबां रोखोमनि धोरोम थाब्लाबो जोङो खौसे यैनो अनलायलायनानै दङ आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा दोरोङारि गाननाय जोमनायाबो गोबां रोखोमनि आरो नोंथां। मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो गावबा गावनो दोरोङारि गाननाय जोमनाय दङ आरो नोंथां जेरै जोंहा बर'फ्रा दख'ना गानो बेबायदिनो आ हिन्दी राय्लायग्रा मानसिफ्रा सारि गानो आसामिस सुबुंहा दङो मुगा सिल्क एबा सारि गानो आरो नोंथां बेबायदिनो राजबंसि सुबुंफोरा फाथानि गानो आरो नोंथां बिसोर जाबाय गावबा गावनि दोरोङारि गाननाय आरो नोंथां आ जोंहा बेबायदिनो मा दङ आ बायदि बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि ओनसोलफोराव गोबां रोखोमनि संनाय खावनाय आरो जानाय लोंनायाबो जोंहा आलादा आलादा आरो नों बेनोसै नोंथां आंनि बुंनाया एसेनोसै बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि रोंगौथिफोरखौ फोरमायनो सानदोंमोन नामा
औ हागोन नोंथां आङो आथिखालाव सो ओ आथिखालनि सोदोमस्रियाव मोब्लिबनि दान बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानदों आथिखालाव मोब्लिबा मोनसे जोबोद गोनांथार आयदा बा मोनसे बाहागो हिसाबै बयजोंबो अनसायजादों मानो होनोब्ला मोब्लिबा जोंनि थाखाय सानफ्रोमबोनि जिउआव जोबोद बाहायजाथाव मुवा जानानै फैबाय मोब्लिबनि गैयाब्लानो जोङो ओ थानो हायै बेफोरबायदि थासारि जायो मानो होनोब्ला जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि गुबुन गुबुन खामानिफोर जेरै सि सुनायनिफ्राय जागायनानै फांखा बेबायदिनो जोङो सोरां बेबायदिनो गुबुन गुबुन दाजिमफ्राव जोङो मोब्लिबखौ बाहायसै मोब्लिबखौ जोङो बाहायनानै जोंनि गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ गोरलैसिन खालामनानै लानो हाबाय आथिखालाव बिरखं बिरखंआवबो मोब्लिब बाहायनायखौ खोनानो मोनदों आरो गुबुन गुबुन बिथिं जेरै रेलगारि बेवहायबो मोब्लिबजोंनो सालायसै आरो बास बेफोरावबो ओ बिनि अनगायैबो फिसा फिसा गारि बाइक आरो स्कुटि बेनि अनगायैबो माखासे रिक्सा बेफोराव मोब्लिबजोंनो बाहायसै बिनि थाखाय बैफोर मुवाफोरा मोब्लिबजोंनो सालायजादों बै मोब्लिबजों सालायजानायनि थाखायनो आथिखालाव रां रुफा खरसायाबो जोबोद खम जादों मानो होनोब्ला मोब्लिब बाहायोब्ला रां रां खहा जानाया जोबोद खम जायो हमनानै लादो जोङो थांलाय फैलाय खालामनायाव गुबुन मोब्लिबारि बासफोराव जुदि गाखोयोब्ला जों खम बेसेनावनो थांनो हायो बेबादिनो मोब्लिबजों खारजानाय माखासे गारि मथरफोर बेवहाय जोङो गाखोयोब्ला खम बेसेनावनो थांनो हायो जेरै बेटारि रिक्सा जायखौ इ रिक्सा होननानै मिथिनाय जायो बेफोरबो खम बेसेनावनो सोरबा सासे दावबायारि आं लांनो हायो जाहोना जाबाय बेवहाय जेबो रोखोमनि थाव एबा जन जाग्रा मुवाफोर नाङा बेवहाय मोब्लिब दाहार एबा कारेन्ट बेजोंनो बेवबो बेयो सालाय जायो बेनिखायनो बियो खम बेसेननि जायो जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि न'फोराव बाहायनाय जेरै ओ हुख्रेमग्राफोर जायखौ ग्रेन्डार मिक्सार होनानै बाहायो बुंनाय जायो बेफोरावबो बे मोब्लिबखौ बाहायनाय जासै बियो जोंनि सानफ्रोमबो जिउनि थाखाय जोबोद गोनांथार सिगां समाव जोङो आखाइजोंनो जिफोरखौ सुयोमोन नाथाय आथिखालाव वासिं मेसिनाव सुनाय जायो बेनि गेजेरजों जोंहा सम आरो जोंनि देहायारि जि उसुबिदा बेफोरखौ जोङो गोरलैयै मावफुंनानै लानो हाबाय मानो होनोब्ला जोंहा बेवहाय जेबो देहायारि खस्थ' थ' बेबायदि मोनला आरो समखौ जोङो रैखा खालामनो हानाय जाबाय मोब्लिबखौ जोङो गुबुन गुबुन राहायै दिहुननाय जायो नोंथां मोब्लिबखौ दैनिफ्राय दिहुनो बेखौ बारनिफ्रायबो दिहुनो जायखौ उिन मिलार बार मिल होननानै मिथियो
आरो लैथोनि फैला सेम बेनिफ्रायबो दिहुननाय जायो। आरो बांसिनै दिहुननाया जाबाय खैला सावनानै दिहुननाय बे खैला सावनायनि दिह दिहुननायजोंनो जोङो मोब्लिबखौ मोननो हानाय जायो जायनि थाखाय खैलायाबो जोबोद गोनांथार बिफाव लायो बे मोब्लिब दिहुननायनि बेलायाव खैलाखौ सावनानै मोब्लिबखौ दिहुनबाय थायो आरो बेबादिनो मोब्लिबाबो अराय सम सोलिबाय थायो जोङो सानफ्रोमबो जोङो सोरां एबा लाइट बाहायनायाव जोङो मोब्लिबखौ बाहायथारनो गोनां जायो मोब्लिब गैयाब्ला जोंहा जोबोद जेंनाफोर जालांनो हागौ बेनि थाखायनो जोङो मोब्लिबखौ रैखाबो खालामनो नांगौ। जोङो मोनसे मोब्लिब सोंखन्थाइ खालामनो गोनां जायोब्ला जोंहा माखासे मुवा बेसाद फोरबो नांगौ जायो बै मुवा बेसादफोरा जाबाय सुइस बरड बेबायदिनो प्लागफोर जानो हागौ आरो थार बेफोरो थारनि गेजेरजोंनो मोब्लिबा बोहैलाङो आरो बेखौ गुबुन गुबुन जायगासिम लांनो हायो। दा बेनिखायनो मोब्लिबा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोबोद मोनसे गोनांथार बिफाव लादों मोब्लिब गैयामोनब्ला जोङो जोंनि सानथ्रोबोनि जिउखौ बारलांहरनो हानाय नङा मोन बेनि थाखायनो ओ जोङो मोब्लिब बाहायनायखौ साननो नांगोन आरो मोब्लिब बाहायनायाव जोङो सांग्रांथिबो थानो नांगोन नोंथां। मोब्लिबखौ जानला मोनानला बाहायनो नाङा